ह
औ हेल'।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो।
उ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा फ्रिकादा
सावराय औ सावरायनो हागोन दे औ आं ओरैनोसो दङ सावरायजागोन दे
बिदिब्ला जों बेखारनि जेंनानि सायाव एसे सावरायनोसै बेखारनि बेखारनि जेंना होनोब्लाथ' जाय मानसिया जेनेबा जेबो खामानि दामानि मावा ओरैनो थायो आरो मा नाजासेयावबो जेबो रां खामायनायनि राहाखौ खालामना लानो हायाखै। बेफोरबादि मानसिखौनोथ' जों बेखार होनना बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेनि गोबां जाहोन जानो हागौ आरोना। खायसेबा बिदिनो बानायजों खायसेबा बिदिनो राहा लामा मोनैजों आरो खायसेबा मा सरखारि साख्रिखौ आसा खालामना थानानै आथिखालाव बिदिनो मा गोबां लेखा गोरोंनि अनजिमाया बांबोबाय आरो। बिसोरो मा लेखा रोंनायजों बांसिन सुबुं फोरानो खालि सरखारि साख्रिखौल' होसोग्रा जाबाय। खायसेया बिदिनो सानो जानांगौ जे आबाद मावनोबा मानो लेक फरायनांगौमोन आरो। खायसेया बिदिनो आबाद मावनायखौ खस्थ'नि खामानि बेफोरबादि होनना सानो जानांगौ, नाथाय आथिखालावबा औ जागोन मा नाथाय आथिखालाव बिदिनो आसामाव नङाबा भारताव गोबां सुबुं अनजिमाया बांबोबाय आरोना। बिदिनो सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे लेखा गोरोंनि अनजिमायाबो बांबोबाय जायनि जाउनाव सरखारा बिसनि थाखाय गासिनोबो साख्रिखौ दिहुनना होनो हाया मानि सा ख्रियाव थिसननो हाया जाबाय। बिदिनो बैफोर जाय सुबुंफोरा थालांदों बिसोरो मा? बेखार जाना थानांगौ जाबाय आरो, आरो बिदिनो खायसे मानसिया बिदिनो साख्रिनि अनगायै गुबुन खामानिफोरखौबो उन्दै होनना सानो बिदिनो मावनो लाजियो आरो खायसे मानसिया मा अलसियानि बानायनि जाउनाव बेखार जानानैबो थानांगौ जाबाय आरो।
बिदिनो जों गोबां राहायै मा गावनि जिउखौ दालांनो हायो जेरै आबाद मावनाय फालांगि खालामनानै दखान सखान खुलिनानै, नाथाय मा खायसे खायसेया इदिनो, हा हु गैजायैनि जाहोनाव आबाद मावनो हाया जायो। खायसे मानसिया बिदिनो रां रुफा गैजायैनि जाउनाव, फालांगि खालामनो हाया जायो दखान सखान खुलिनो हाया जायो।
औ औ
हाजिरा मुजिरा मावनायखौ नेहाद उन्दै बिदि खामानि साननानै मावनो लाजिनाय फैयो आरो बिसो नाव बेफोरनि जाहोनावबो बिसोरो जानो हागौ। बेखार जाना थानांबाय, नोंथाङा अब्ला बेखाननि सायाव मा होनना सा सानो?
बेखारनि जेंना ओ माखासे बेखारनि जेंना आरो बिनि जाहोनफोर बेखौथ' नोंथाङानो फोरमायजोबखाबाय नङा होमबा? थेवब्लाबो आङो ओ जे आंनि बेला एबा आंनि नोजोरजों आं माबायदि सानो आं बेखौ एसे, फोरमायनोसै ओ नोंगौ बेखारनि जेंना आथिखालाव बे बेखारनि जेंनाया जोंनि ओनसोलाव गोबां बांबोबाय ओ बेखारनि जेंना होननानै बुङोब्ला आङो बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनानि जे गाहाय जाहोन बेखौ आं सानोदि ओ जोंनि बे बुहुमनि बिखायाव सुबुं जोंनि सुबुं सानखोनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोनो हमबाय
जायनि जाहोनाव ओ जोंनि गेजेराव बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनाया ओ गोबारैनो एबा गोबाङैनो नुजानो हमबाय आरो ओ सुबुं सानखो बांबोनाय लोगो लोगो जोंना बे बुहुमनि बिखायाव माखासे ओ माखासे जे हाबाफारिफोर माखासे आयदाफोर जे बेफोराव जोंनि बे सुबुं सानखोनि माखासे खामानि मावनो गोनां लानाय बैफोरखौ जोङो मावनो नागिरबाबो मोननो थांनो नागिरला माखासे क्राइसिस जानानै फैबाय, जायनि जाहोनाव ओ जोंनि बे बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनाया गोबांनिफ्राय गोबां बांबोनो हमबाय आरो नोंगौ माखास बेखारनि जेंनाया ओ गाव गावनि माखासे जे बेक्तिनि साननाय हनाय बेफोरनि फारसेबो जायो जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरा ओ माखासे खामानिफोरखौ फिसा साननानै एबा गावनि बानाय एबा अलसियाानि थाखाय, माखासे खामानिफोरखौ मावनो लाजिनाय बानाय बेफोरनि गेजेरावबो बे बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनाया नुजाथिनो हमो, आरो आङो नै खाथियाव सानबावोदि जे बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनाया जोंनि माखासे जे सुबुं सान सानखो बांबोनाय अनजिमा बांबोनाय जायनि जाहोनाव जोङो, गोबां ओ माखासे ओ सरखारि ओ जे खामानि बेफोरखौ जों नागिर बाबो मोननो थांला जायनि जाहोनाव जोङो सरखारनिफ्राय माखासे जे रेक्रुमेन्टफोर बेफोराव जोङो माखासे पस्टनि ओंखारनाय बे ओंखारनाय खौ जोङो खमनिफ्राय खम नुनो मोनबाय, जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं सानखोनि अनजिमाया गोबां बांबोनायाव जोङो एजे ए सोरबा सासे सानैयाल' जे गभर्नमेन्ट सरकारि बेखौ मोननो हानोसै नाथाय माखासे सुबुं अनजिमाया गोबां जानायनि जाहोनाव माखासेया मोननो थांलिया आरो जे जोंनि दब बुहुम बे बिखायाव जे समनि खारथाय बेजों जोंनि सुबुंफोरा जे खारफानो हमबाय जे जोंनि बे आथिखालाव जे मा थासारिया सोलिदों बेजों बयबो खारफानो हमो जायनि जाहोनाव जोंनि बे दानि आथिखालाव जे फरायनाय लिरनाय गाससिनिबो बेलायाव बयबो रोंखा राखा जानानै फैबाय आथिखाल रावबो ओ फरायनो रोंलिया एबा लिरनो रोंलिया बेफोरबायदि रावबो सुबुङानो गैलिया आरो जायनि जाहोनाव जों बयबो गावबाागाव लिरनो फरायनो रोंजोबो आरो जायनि जाहोनाव जोङो ओ माखासे खामानिफोरखौ जे बयनिबो गेजेराव ओ सिख'लायनायनि गेजेरजोंसो जोङो सौसिलांनांगौ जानानै फैयो जायनि जाहोनाव जोङो माखासे जे सरकारि साख्रिफोरखौ होसोनांगौआव जोङो माखासे सिटनि बेलायाव खमि जानायनि जाहोनाव जोङो बयबो जोंनि सुबुंफोरानो जे बेखार बे बेखारनि जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो आरो आङो सानबावो जे सखारनि जेंनानि माखासे जाहोनफोरानो जाबाय जे जोङो आथिखालाव बयबो जे नैबे जोंनि आथिखालनि मुगायाव बयबो गाबां
औ
जे खामानिफोर बेफोराव जोङो होसोनायाव जोङो एबाफोरखौ फोरमायनानै होनो हानाय जाजोबसै जायनि जाहोनाव जोङो माखासे खामानि मावनो थाङोब्ला जे बयबो सुबुंफोरानो गावबा गाव स्किलफोर फोरमान बिलाइफोरखौ देखायनो हासै जायनि जाहोनाव जोङो माखासे खामानिफोरनि बेलायाव उन जानानै थानो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बे बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनाया जोंनि गेजेराव बांबोनो हमबाय आरो दा आङो नोंथांनाव सानबाव नोंथांनि ओ बिथांनाव सोंथि सोंनो लुबैदोंदि जे जोंनि बेखारनि बे बेखार जेंना बे बेखार जेंनानिफ्राय जोङो जे
हेल'
जोङो सोमथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जागोन बेखारनि जेंनानि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबोबाय नोंगौ बेखाराननि जेंनाया बायदि जाहोनाव जानो हागौ जेरै नोंथाङा फोरमायबोनाय बादिनो बिदिनो खामानिखौ गेदेर उन्दै साननानैबो आरो बानाय गावनि लैनाय बादि खामनि मोनैजों बायदि जहोन जानो हागौ आरो ना
औ
दा जोङो बे बेखारनि जेंनाखौ होबथानोबा जाहैबाय गासैबो खामानिखौनो एखे रोखोमनि साननांगौ गाव जेरै गावनि जिउ खुंलांनो हायो बैफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो मोनसेबो खामानि बेखौनो मा उन्दै गेदेर साननाङा बानाया फैनाङा बेबादिनो खालि मोनसे साख्रि बिदिखौल' होसोनानै माने गुबुन खामानि खौ बिदिनो स्राब गाननो नाङा जोङो हाजासे नाजानांगौ आरो मोनसे खामानिखौनो मा बिदिनो लाजिनाय फैनो नाङा। मानोना जों गासैबो खामानिखौ मावनानैनो सोलोंनो हायो मिथिनो मोनो आरो मा बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जालांनो हायो आरो
औ
नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो नों बुंनाया नोंगौ जोङो खामानिफोरखौ एदेर गोदो गेदेर उन्दै साननो नाङा जा मोनो बेखौनो मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो सरखारि साख्रि एबा माखासे जोंहा गावहानो अन माखासे ओ जे आइडिया थानांगौ आरो जे आं मा मावोब्ला ओ जे आङो आंखौनो बे बुहुमनि बिखायाव जों माबोरै ओ जौगाहोनो हागोन एबा जों ओ माखासे सुबुंफोरजों जों मा हरै ओ जे समान समान दावगालांनो हाफागोन आरो आ आं बेखार थायालासिनो जे बेखारनि बे बेखारनि जेंना बेनिफ्राय आं माबोरै बारग'नो एबा बारग'नायनि राहाया मा दं आंहा बेफोरखौ साननानै जों बयबो ओ जे गाव गावनि माखासे रोंगौथि ओ बेफोरखौ लानानै जोङो ओ जे जा खामानि मोनो बेयावनो जों ओ जे मावनानै जोंनि बे बेखार थायालासिनो ओरैनो समखौ बारग'होनाय बेफोरखौ जोङो ओ जा खामानि मोनो बेयावनो जोङो एंगेज जानानै थानांगौ आरो। अब्लासो ओ‌ जों बेखारनि जेंना बे बेखारनि जेंनानिफ्राय जोङो ओ जे उदां जानो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। नङा होमबा?
नंगौ थारैनो नोंथाङा थारखौनो बुंबाय। बिदि ब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा?
ओ जागोन दे नोंथां औ जोंना समाबो जानानै फैबाय‌।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय माखासे मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोननानै। दे बिदिब्ला गोजोन
औ।